औ खुलुमबाय ओ आं मोनसे ओ नोंजों नोंथांजों टपिक मोनसे रायलायगौमोन ओमफाय नोंथाङा ओ उनाव खेंफोरथि होबानो जाबाय आरो आं माने बुंग्रोनोसै टपिक
औ औ औ जागोन दे उम।
जोंहा मानसिनि जिउ जिउ राहा खुंनाय एबा थांना थानायनि राहा बेनि सोमोन्दै रायलायगोन आरो ओ जोंहा ओ गोबां मानसियानो ओ जेनेबा जायफोर सोलोंथाइ मोना खै मोजां सोलोंथाइ मोनाखै ओ जायफोर सोलोंथाइनि जेंनायाव खामानि एबा सोरखारि साख्रि मोनाखै बेफोरो माबायदि राहा लानांगोन माबायदि राहा लामा लायो ब्ला जिउखौ खुंलांनो हागोन बेनि सोमोन्दै आंनाव सोंलु आरो फिन्नाय बेफोरबायदि जाखांफैयो आरो। आंनि बादिब्ला गोबां सुबुंफोरा एसे एनला फरायनाय सोलोंथाइ लानाय माबा मोनसे ओ जाहोननि थाखै दोनथ'नांगौ जायो एबा मोजां सोलोंथाइ ओ मोननो हाया एबा गोबां साख्रि बायदिसिनाफोर मोननो हाया बे ओ बे मानसिया माबायदि जिउ राहा खुंनांगौ बेनि सोमोन्दै आङो बुंनो नागिरदों आरो नोंथां। ओ गोबां मानसियानो ओ जा मोजां सोलोंथाइ मोनि बेफोरबायदि एसे सोलोंथाइ मोन नानै द्रप थानाय बेखारै थानायखौ जों गोबां नुनो मोनो। ओ आंनि बादिब्ला बिथांमोना जानोखि ओ फरायनानै गिदिर गोलाव जाहैनो हायासै बेफोरो माबायदि जिउ राहा आखाइनि हाबा मावनानै थांनानै थागोन बेखौ साननाया गाहाम आरो। ओ आखाइनि हाबा आखाइनि हाबा बुङोबा जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय एबा थांनानै थानाय जिउ राहायानो जादों आबाद आबादनि सायाव जों सोनारनानै ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जिउ खुंबोबाय दं दिनैसिमहालागै जों आबादखौ गारनो हाया। खै बिनि अनगायै बो गोबां ओ जिउ खुंनो थाखाय आखाइनि ओ हाबा एबा स्किल डेभलपमेन्टनि खामानिफोर दङ जेरै बुंनो थाङोबा गियावनो आबाद मावनाय जाग्रोबाय बेनि उनाव ओ नोङो सावगारि आखिनाय बायदिसिना आबाद मावनाय ना फिसिनाय नों कम्पिउटार सोलोंनाय बेफोरबायदि खामानिफोर थायो बे बेफोर खामानिफोरखौ सुबुंफोरा ओ जायनोखि सोलोंथाइ मोनजोबालासे ओरैनो दं बेफोर ओरैनो बे खार थायालासे आंनि बायदिब्ला बेफोर खामानिखौ ओ आजावनांगौ एबा मावनांगौ। बेबायदि साननाय आंनाव दं आरो नोंथां। ओमफाय जानोखि ओ जोंहा सोलोंथाइ होनोब्ला जोंहा जेबो बुस्थु एबा माबा मोनसे खामानिखौ मावनो थाखाय ओ एसे नङा एसेब्लाबो सोलोंथाइ थाथारनांगोन सोलोंथाइयानो जोंनि रोदा होननानै जों बुंजायो
ओ जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जेखौबो मावनो हाया सासे मोजां आबादारि जानो थाखायबो जोंनाव एसे एनला सोलोंथाइ थानांगौ ओ बेखौ आं सानोदि ओ मोजां सासे मोजां आबादारि जानो थाखायबो एसे एनला सोलोंथाइ लानानै ओ जो जोङो जाहाकि जायफोरो गेदेर गोलाव सुबुं सम्पद मोजाङै जाहैनो हायासै बिसोर आबाद मावनायनि जोहै एबा सासे ओ साक्सेसफुल आबादारि जानानैबो जों जोंनि जिउ राहाखौ ओ खुंलांनो हायो एबा आखाइनि हाबा जेरै सासे आर्ट खालामग्रा सुबुं एबा बिल्डिं बायदिसिनानि खामानि मावग्रा सुबुं ओ बिसि बे फोरबो आखाइनि हाबा बेफोरखौबो मावनानै जों मोजां जिउ राहा खुंलांनो हायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनाव सोंनो नायदों आरो ओ जोंहा बेफोरखौ मावोब्ला थांना थानाय राहाया साबसिन जागोन आरो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होदो आरो ओ मा मा राहाखौ लाबावोब्ला जोंनि बेखार लाइफआ ओ जोंनि ओरैनो थानाय समा ओ जिउ राहा खुंनो हानाय लामायाव आवगायलांनो हागोन
औ थारैनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जेरै नों बुंलांबाय बैफोर राहाफोरखौ जोङो नायबिजिरनानै नायोब्ला बा जों नुनाय बा मोनथिनाय बायदिबा हमनानै ला ओ गासैबो सुबुङानो गोरों गोरा जाजोबनो हाया गासैबो सुबुङानो साख्रि ख्रि बाख्रिखौ मोनजोबहैनो हाया बिनि गेजेरावनो बयहाबो माने बबे थाखोसिम सहैगोन बियो गाव गावनि सायाव सोनारो हमनानै ला ओ जोंनो गिबियाव लेखा फराजों लोगोसे सोलोंथाइजों लोगोसे स्केलनि गोनांथिथार स्केल थायाब्ला जोङो दैलि लाइफ बा जिउ राहा दानायाव गोबां मोनसे ओ प्रब्लेम फैनो हागौ आरो बा बे फब्लेमफोर फेस जानो गोनां जागोन बा बैफोर खैफोदजों माने मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो हमनानै ला स्केल होननाय लोगो लोगोनो हमनानै ला सासे लाइमोना बियो हमनानै ला एल पि स्कुलनिफ्राय बियो फरायबाय फरायनायनि उनाव बिथाङा जेने थेने मेट्रिकखौ पास जाहैबाय बा बेयो मेट्रिकबो पास खालामनो हायासै बेनि गेजेराव बियो दा मा मावगोन बे मा मावगोन होननाय लोगो लोगो बेहाबो गावनि मोन माखासे खामानि थायो बेफोर जाहैबाय स्केल नों हमनानै ला सासे ओ फरायसाया बेबायदि फरायनानै उनाव जेदि फरायफुंजोबनो हायाब्ला बेयो हमनानै ला बे सासे मोजां ओ मिस्थ्रि जानो हायो। हमनाला न' मि स्थ्रियानो जा बे हमना ला राज मिस्थ्रियानो जा अबावबा बियो मोनसे बिल्डिं सिल्डिंनि ओ खामानि मावग्रा सासे मिस्थ्रियानो जा बा लेबारानो जा बे मावनो हायो। बेनि अनगायैबो बिथाङा हमनानै ला न'आवनो थानानै बा जायगायावनो था नानै दाउ अमानि फार्मिं खालामनो हायो फाराम खालामनो हायो। दाउनि फाराम खालामनो हायो। अमानि फारां खालामनो हायो। बिनि उनाव हांसोनि फार्म खालामनो हायो। आरो बिनि गेजेरजों बे मोनसे गावनि जिउ राहाखौ दानो हायो। बा दैलि लाइबाव बो बिदि खामानि मावलांनो हायो आरो। आरो बेजों लोगोसे बे सा बे सुबुङा आरो माखासे खामानि माव बावनो बे द'खान ओ फोरबो होनो हायो ग'लाबो खुलिनो हायो। द'खान होना होनो बुङोब्ला बे मोनसे गेलामाल द'खान होनो हायो। बे मोनसे ओ फुट पाराव खामानि बे मावनो हायो फुटपाटजोंबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो बेबायदिनो गेलामाल द'खानफोरखौबो होनानै ओ गावनि जिथुनाखि दैलि लाइबाव माने बे ओ ओ खामानिफोरखौ जिउ राहा दानाय हिसाबै बे लानो हायो आरो। बिनि अरगायै ओ जोङा गारि गारि सालायनाय सासे ड्राइबराबो ओ गावनि दैलि लाइफखौ बा जिउ राहा दानायाव गोबां ओ मोनसे लामा लानो हायो। माने ड्राइबर हिसायैबाबो माने ओ सासे ड्राइबराबो सरकारि फोर ड्राइबर जायोब्ला सरकारि गारि सालायो। ड्राइबर जायोबा खमबाबो बेना दान मोनसेयाव थामजिनिफ्राय थामजिबा रोजा सिमबो इंकाम खालामनो हायो आरो। सासे ड्राइबराबो मोजां ड्राइबर जायोब्ला आरो बिनि गेजेरजों नों प्राइभेट ड्राइबर ब्रबाबो मासाव नों फन्द्र हाजार बिस हाजार बेफोरबायदि रां खामायनानै आरजिनानै गाव नि जिउ लाइफखौ दाहैनो हायो आरो। जायफोरानाखि माने ओ मेट्रिक पास जाहैजोबनो हायासै आरो नों दहाय बुंदों नों आबादारिनि खोथा नोंगौ आबादारि हिसाबैबो बे सासे ओ सुबुं हिसाबै बे मो सासे मोजां आबादारि जायोबा बे बो सोराव जिनिफ्राय नैजि लाख रामसिम बे खामायनो हायो। आरो बिनि बाराबो खामानि ओ बे आबाद मावनानै बे रांखौ खामायनानै गावनि जिउ राहाखौ दानानै लायनो हायो आरो आरो गावनि दैलि लाइफखौ ओ साम फ्रामबोनि जिउखौ बे खुंलांबाय थानो हायो आरो। दा आरो बेबो नोङा उम बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओ खामानिफोरबो थाबावबाय बिदिनो वेल्डिं वेल्डिंनि खामानिफोरखौबो मावहैनो हायो आरो आथिखालाव नुनो मोनो ग्रेस ग्रेसफोरावबो थानानै बे ओ रां आरजिनो हायो आरो सासे मोजां मोनसे हटेलबो मोनसे मोजां हटेलबो खुलिनानै बे हटेलनि बिगोमा जानानै बे हटेलफोरखौ बिदिनो सालायलांनो हायो। बे जों गावनि जिउ राहाखौ बा दैलि लाइफखौ बे सालायलांनो हागोन। दा आरो बेनि अनगायैबो दा हमनानैला जायफ्रानोखि नों मेट्रिक पास जाहैबाय मेट्रिक पास जाखांनायनि उ नाव जायफ्रा हाइ सेकेण्डारिखौ पास खालामबाय पास खालाम खांनायनि उनाव बैसोर सुबुंफ्राबो जुदि बेखार जानानै थायोबा बेफोरबायदि खामानि खो मावलांनो हायो आरो। दा बेखौ नुनो मोनो खायसे खायसे सुबुङा ओ बिए एम ए फरायबाय बिनिफ्राय डिग्रि लाखांनायनि उनाव बेखार जानानै थायो। किन्थु एक सुलि बे बेखारखौ गाव गावसो खालामना ला-लायो आरो बेखौ माने ओरैनो बेखार जाया मानो बे खार माने खामानियाव उन्दै गेदेरनि जेबो खोथा फैया गावनि जिउ राहा दानायाव जा खामानिखौ नों मावनो हायो बे खामानिखौ मावलांनायाव मोजां आरो मानो होनोबा नों बि ए एम ए दिग्री बा मास्तार दिग्री लाखांनाय उनाबो नोंनाव नांगौखिनि नोंनाव रोंगौथि था बो जानो हागौ नों जेने तेने पास खालामलांनाय बो जानो हागौ अब्ला आं आथिखालाव गासैबो सुबुङा ओ जिउआव साख्रि मोनजोबनाया बियो मालाबाबो जाजोबनो हाया बा बियो पसिबोलना मानो होनोब्ला
औ
आथिखालाव साख्रि बाख्रिया बोसोराव नोङो पन्सास हाजार बा पन्सास हाजारबो ओंखारो जोंनि आसाम बायदियाव बोसोराव पास हाजार गाहाम दस हाजार गाहाम बेबायदि साख्रि ओंखारो बै साख्रियाव कमबाबो एक लाख एक लाखसो मानसि सुबुंफोरा केन्दिदेटफ्रा यियाव साख्रि बाख्रिखौ एप्लाइ खालामो एप्लाइ खालामनायनि गेजेराव अब्ला नोङो बि ए एम ए पास खालामनानै थानाय सुबुङा होमबा नोङो बै साख्रिखौ होनायाव नों माबायदि गोरोब गोरों जानांगोन बे गाव गावनि सायावबो सोनारबाय बेनिखायनो जा आंनि साननाया बे जायफ्रानोखि नों फरायबाय फरायनानै ओरैनो दं बिथांमोना बेबायदिनो सासे मोजां माने रोंगौथि गोनां डिग्रि थानाय आ सुबुंनि आबाद मावनाया आलादा जायो बि बिथांनि खामानि मावनाया एसे आलादा जागोन गोजौ थाखोनि जागोन बेबायदिनो गोजौ था फोरनि सासे आबादारिबो जायैनो आरो सासे मोजां मेकारनिंफोरबो जायोना नायनानै सासे मोजां हटेल मेनाजारबो जाहैनो हागोन सासे मोजां बिजिनेस प्लेन फोरखौ जाहैनो हायो आरो बिदि बिजनेस होनबाय माने माने बेफार फालांगि होनोब्ला बे सुबुङा ओ बेबायाददिबो मावनानै जानो हायो हमनानै ला नों गय बे फार गिदिर गिदिर बारि बागान लानानै बेदिनो गय साप्लाइ खालामनाय बेखौ सफारि खालामनानै बेखौ साप्लाइ खालामनाइ लाग लाग रां आरजिनो हायो बे फोरजोंबो बिनिपाइ मैंगं थाइंगं साप्लाइ खालामनाय बे गुबुन मोनसे जायगाानिफ्राय गुबुन गोजान जायगासिम गुबुन स्टेटसिम बा गुबुन काउन्ट्रिसि मोनसे एक्सपर्ट खालामहरनाय मोनसे माल दै हरनाय बेफोरबायदि मोनसे गिदिर फालांगिबो मावहैनानै जाहैनो हायो खिन्थु जिउ राहा होननाय लोगो लोगोनो सुबुं माहारिनाव खामानिनि आंखाल गैया गोबां खामानि दङ आरो बे खामानिफोरखौ मावनानै सासे माने मे ट्रिक पास जायै सुबुङाबो क्लास ओइट पासाबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै जानो हानाय मोनसे लामा दं आरो खोब गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायजलायनानै ओ बेखिनियावनो दोनथ'बाय।
बाय नोंथांनिसिम